हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनाबाय नोंथां मोजां खोनानोसो मोजां सोमोन्थों ना अ खोनाबाय द नोंथां खोनाबाय खोनाबाय एबार खोनाबायदा नोंथां हेलौ
नोंथां औ
खोनाबायना
औ खोनाबाय नोंथां औ
अ मा खालामदों नोंथां मा खामदों नोंथां
नोंथां नै आं बिदिनो जिरायनो दं नोंथां
उम ओमफ्राय जामु फ्रा जाखांबाय नामा नोंदां सानसुफुनिखौ
औ जाखांबाय नोंथां
अ ओमफ्राय मा माथो ओंख्रि मोनजानाय जाखो आरो ओमफ्राय
नै नोंथां ओंख्रिथ' जेबो गैला ब्रयलार फाजाजों जानांबाय दिनि
अ ओमफ्राय गायनाय फुना यफ्रालाय जोब्बाय नामा नोंथां नोंसिना औ खोनादों नोंथां
गायनाय फुनाय उम गायनाय फुनाया जोब्बाय नोंथां औ
अ ओमफ्राय गामिफ्रावलाय बोरैथो सोलिदों गायनाय फुनायालाय
मा होनदों नोंथाङा?
ए गामिफ्राव गायनाय फुनाया जोबफ्राम जोब्बाय नामा होनदां नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ अ गामियाव गायनाय फुनायफ्रा जाबाय नामा होनदों आं नोंथां
खोनायाखै नामा नोंथां
खोनाबायना नोंथां खोनाबायना नोंथां हेलौ खोनाबायना?
खोनाबायना नोंथां औ नोंथां खोनाबाय औ
औ खोनागासिनो औ गामिफ्राव गायनाय फुनाय जोबजोब्बाय नामा नोंथां
जोब्बाय औ जोब्बाय नोंथां औ ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय?
नोंथां आं नै जिरायगासिसो दं नोंथां
अ ओमफ्राय जामुं आदार जाखांबाय सानजुफुनि नोंथां
जानायालाय औ जाखांबाय नोंथां
औ मा मा ओंख्रिथो मोनजाखो नोंथां
ओंख्रिया जोंना दालि गोजासोमोन ओमफ्राय माबा ना भाजि एसे मोनजानाय जाबाय नोंथां
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा जोबजोब्बाय नोंथांना?
गायनाय फुनायाथ' जोब्बायना होनजाबाय नोंथां
अ-अ-अ-अ ओमफ्राय बोथोरफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथांनिथिं
बोथोराथ' दा मानि एसे एनै अखाया हागासिनो दं आरोना नोंथां
अ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा दा फ्रि दा नोंथां
औ नोंथां आं फ्रियानो औ
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव मोनसे टपिकनिसो सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा आंनो गोदोनिफ्राय दासिमाव हान्था मेलानि राहाया माबोरैनिफ्राय माबायदि सोलायबोखो बिनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां माने हाया जानो
औ दे बिदिबा नोंथां
उम जागोन दे नोंथां आं जि हागौ आंनि नलेजनि सायाव नोंथांनिसिम आं फोरमायहरनो ना नाजानिसै आरोना नोंथां
औ दे नोंथां औ
ओ नोंथां जोङो इदि बुंनानै थांब्लाथ' गोदोनिफ्राय दासिम जोङो जोंनि बे दानि थासारिफोरनि सायाव नायोब्ला जों बिराद सोलायबोनाय नुनो मोनबाय गोदोनिफ्राय खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
ओ गोदोनिफ्राय जों दासिम बिराद गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि बिराद गुबुन गुबुन जायगायावहा बिराद गुबुन गुबुन सोलों सोलों थाइनि सायाव जोङो गोबां बागै बेफोरनि हान्था मेलानि बागै जों बयबो एसे एफा एनैया फराय फरायसंबोनो मोनखादों बुंनो थाङोब्ला जों गोदोफ्राय दासिम नायनानै फैयोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय दासिम सोलायबोनायाव जोंहा हान्था मेलानि सायाव एबा लामा सामानि सायाव जोंहा बिराद उसुबिदा दंमोन नाथाय दानि जुगावहाय बिदि जेबो उसुबिदानि उसुबिदा नुनो मोनला मानो होनोब्ला दायो जोंहा बयबो एसे साबसिन एबा गोदानसिनै जोङो सोलोंथाइ मोनबोबाय एबा जायगाफोरा जायगाफोरा सोलोंनायनि सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरावहाय गोबां सुबुंफ्रानो गावबा गावनि जायगा एबा गावबा गाव हादोरफोरखौ डेभेलपनिफ्राय डेभेलपसिन लाबोगासिनो दं आरोना नोंथां आरो गोदो गोदो जोङो गोदो जों गोबां खैफोद आफोदनि सायावसो जोङो हान्था मेलाखौहाय खालामनो खालामबोनो गोनां जादोंमोन बुंनो थाङोब्ला जोङो हान्थामेला होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो जोंहा गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंहा आइथिं गोजायैनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगासिम हान्थिनो गोनां जायोमोन जोंहा गोदो लामानि लामानि जेबो लामा सा सामानि जेबो लामा सामाखौ जोङो सिगां गोदो माने गैयामोन आरोना जोङो ओ बुंनो थाङोब्लासो जोङो दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोंहा लामा सामा लामा सामानि आंखाल गैला नाथाय गोदो दिनावहाय जोङो लामा सामा गैयिनि जाउनावहाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दा बसे जायगासिम गोख्रै सहैयामोन आरोना नोंथां जोङो गोदो जोङो बिदिनो लामा सामा गैयिनि जाउनावहाय जोङो दैमा दैसा दैमा दैसा हाजो हाजोमा बार बारला बारलि जोङो थाबायनानैनो गावनि आइथिंजोंनो थाबायनानैनो जोङो गोजान गोजान लामा हान्थिनो नाङोन नाथाय दानि जुगावथ' बिदि नंला जाहैबाय नोंथां जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे थांनो थाखाय जोंहा मोनसे लामा एबा गुबुन गुबुन गोबां जायगा थांग्रा लामा मोनसे लामाजोंनो सहैजोबो बुंनो थाङोब्ला जोङो दायो दानि जुगावहाय जोङो आइथिंजोंबो एबा
आइथिंजोंबो एबा जोङो इदि गोजान गोजान लामाफोरखौहाय जों गावनि आथिंजों हान्थिनो हान्थिनो
हान्थिनो गोनांथि गैला आरोना नोंथाङा जोङो गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंहा गारि मथरनि आंखाल गैला जेबो गोदोनि जुगाव गोदोनि जुगावहाय जोङो बिदि जेबो
जेबो सुबिदा गैयामोन नाथाय दानि जुगावहाय जोंङो गोबां रोखोमनि गोबां गोबां जायगा हान्थिनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि हान्थिग्रा आगजुफोर एबा मेसिनफोर मोनबाय जेरैगुहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला एर'प्लेन गाहाय ट्रेन मटर साइकेल गारि बास साइकेलफोरबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगासिम हान नि थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि जोंहा हान्थिग्रा हान्थिग्रा आगजुफोर मोनबाय नाथाय जोङो गोदोनि जुगावाय गोदोनि जुगावहाय जों नायहरोब्ला जोंहा जोंहा साइकेल गंसे साइकेल गंसे गारि गंसे जोंहा बायनो बायनो थाखाय जोंहा जेबो गोदोनि जुगाव जोंहा जेबो सुबिदा गैयामोन नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा नायोब्ला गंफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो जोंहा न'खरसे गंसे गंसेबाबो गंफा गंफाबाबो जोङो साइकेल मटर सा इकेल गारिफोरखौ जोंङहा नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनावहाय बिदि नङामोन नोंथां आंनो माबा बुंबावनो नोंथाङानो आंनो फोरमायहरदो आं आं बारा आङो आंनि नलेजखौहाय आं बारा हमहरनाय हासै नाथाय नोंथाङा आंनिसिम फंनैसो मोजां मोजां बाथ्रा फोर फोरमायफिनगोन आं आसा खालामबाय आरो नोंथांबा फोरमाय हरनायसै
अ नोंथां बिदिबा आं फोरमायदि नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ बिदिबा आं नोंथांनिसिम फोरमायदिनि बुंनो थावदों नोंथाङानो बुंलांखाबाय आरो आं माखासे खोथाफोरखौ मिथियो आं बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि बेफोरा गोबां बायदिसिना बायदिसिना जिरादानो सोलायबोबाय होनजायो नाथाय हान्थामेलानि बागैबो जोंहा बेबायादिनो जोंहाबो हान्था मेलायाबो गोबां दावगाबोबाय गोदोनिफ्राय गोदो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गराइ गारि मोसौ गारि मैसो गारि आरिफोरजों जोंहा मुवा लांलाय लाबोलायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया जोंहा हाजों खारग्राया होन रेल साइटिसिम खारग्रायानो होन जोंहा गोजौजों दावबायनायानो होन बायदिसिना जिरादखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो थांलाय फैलाय हान्थिनायावबो जोंहा दानि जुगाव जेबोे जोङो मानो होनोब्ला जों जोङो दावगानो हायाव जोङो एर'प्लेन फोरजों लामा गैयि जायगायाव जों इरल्पेन जों दावबायो लैथो लैथोमानि हेंथायै जोङो नाव जाहाज आरिया जोंहा दंखाजोबो आरो बेनि अनगायै मा हान्थि हान्थिलाबाय साइकेल मटर साइकेल फिसा फिला गारिफ्रा जोंहा दंखायो आरो रेल साइथिं आरिफोराबो दंखायो नाथाय गोदो नि जुगावथ' गोदोनि जुगाव जोंहा लामाफोरानो जोंहा हाग्रा गेजेरजों जोंहा जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों आरो
अ आरो दानि जुगावथ' जोंहा गोबां सोलायबोनांगौ जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोदों आरो गोदोनि थाखायनो जोंहा माखासे गोबां फरायसाफोराबो जोंहा नस्थ' जायोमोन मानो होनोब्ला जोंहा थांनो थाखाय साइकेल गंसेयानो जोंहा न'खराव थायामोन मानो होनोब्ला गोदोनि जुगाव जे गोरों आरो बिगियानारि बायदियाव दावगायो समाव जोंहा साइकेल गंसे बि खस्थ' मोनबोदों आरो दा जगावथ' मोनफ्रोम फरायसाफोरनो थाखाय जोंहा साइकेल जोंहा मटर साइकेल गंफा गंफा खौ जों नुयो जोंहा दानि जुगाव बुंनो थांङोब्ला गोदोनि जुगाव दैफोरनि नि थाखाय बांद्राय बिबांनि मोजां हान्थाामेला जौगाना होनाय जायामोन माबा मोनसे जा
जायगायाव जा दै बारबायबायनोबो थाखाय जोंहा मोजां थायामोन मानो होनोब्ला गोदोनि दालांङा ओरैनो दानि जुगनि नि बादि बानायनाय जानायामोन मानो होनोब्ला गो दोनि बानायनो जोंहा बिगियानारि एबा मोजां मेलेम बाहायनो रोंनाय जायासै खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथांखौ खोनादों औ
बेबादिनो गोदोनिफ्राय आरो दानिसिम हान्था मेलानि हान्था मेलानि जों सुबिदाफोरखौ नुनो मोनबोजोबदों आरो आरो बेबादिनो जोंहा मुगानि उनाव मुगा जोंहा बुहुमनााङैनो जोंहा सोलायबोबाय थानायखौ हान्था मेला आरो गोबां बायदि बिथिंङावनो जोंहा सोलायबो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो जानानै थांबाय आरो ना मोजां खबरफ्रा मोजांबालाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ नोंथां मोजांङानो दे नोंनाबो मोजांङानो जाखागोन